हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों।
औ होमबा नोंथां जोङो जोंनि बर'फोरा बा बर' न'खराव जोङो माखासे ओ आइजें आयलाफोर बाहायो जेरै दो दोख्ला जोङो हानि माखासे बेफोर बा हानि दो दोख्ला बानायनाय आइजें आयलाफोरनि सायाव जोङो एसे सावरायनोसै नोंथां। औ होमबा ओ नोंथाङा आं एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै बे आयदानि सायाव। जोङो दो दोख्लाफोरखौ जोङो माने गोजामनिफ्रायनो जोङो बाहायबोदों। आरो जोङो माने बैफोर माने दो दोख्लाफोरा माने बेफोर खौ बाहायोब्ला माने जोबोद मोजां जोंनि देहानि थाखाय बा जोंनि सावस्रिनि थाखाय बेफोरो माने जेबो खहा गोनां नङा आरो नोंथां। बेयो मानो मुलाम्फा गोनांसो बिनि थाखायनो जोङो माने गोदो गोदाय ओ जोङो बैफोरबायदि हाजों दो दोख्ला बानायनानै जोङो बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बा बाहायबोदोंमोन। आथिखालावबो जोङो बाहायो। बिनिनो गेजेराव जोङो ओ दै दै दोननो थाखाय जिदु बाहायनाय आरो जोङो बायदिसिना ओ एवनो थाखाय जोङो सारायफोर बायदि बेफोरबायदि जोङो बानायनानै लायोमोन। जोङो बेफोरावनो सङोमोन ओ सावोमोन ओ थिग बेबायदिनो जोङो बेफोरबायदि बाहायबोदों। औ बेफोरबायदि बाहायनायजों जानांगौ नोंथां बै समाव बेनिखायनो जोंना ओ सावस्रियारि जेबो जेंना जायामोन। बा जेबो खहा जायामोन बेनि थाखायनो जानांगौ आरो जों बेफोरबायदि मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय माखासे मुवाफोरखौनो जोङो जों जोंनि जिनि जिउ खांनायाव जोङो मोनसे बाहायजाथाव आइजें महरै जोङो बानायनानै बाहायबोनायनि थाखायनो
नोंगौ नोंगौ।
औ ओमफ्राय नाथाय बैखो बै दो दो दोख्लाफोरखौ जोङो बेबायदि ओ गोबाव समबांद्राय जोङो बाहायामोन मानोना जोङो मिथिनो मोनो जेब्ला बैसागो बोथोर फैयो अब्ला बैसागोनि समाव
औे नोंथां।
माने मा खालामो बै गोजाम दो दोख्लाफोरखौ जोङो गारजोबोमोन आरो। गारजोबनानै जोङो फिन माने गोदान दो दोख्लाफोरखौ जोङो बाहायफिनोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो।
नंगौ नंगौ।
मानोना आथिखालाव जों बुंनो थाङोब्ला नाथाय मानोना आथिखालनाथ' लहा एबा सिलभार ओ लोगोसे स्टिलनि जाहैबाय नालाय नोंथां। ओ बेफोरनि थाखायनो आथिखालाव जोङो बेखौनो बोसोर बोसोर जेरै जामा बा जियालासे सिम जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो माने जोङो बिदि बोसोराव सोलायनायखौ जोङो बा बोसोरनै बोसोरथामाव सोलायनायखौ जोङो नुनो मोना जेब्ला बै ओ ओ माबा मुवाफोरा बा बेस बेसादफोरा गाज्रि जायो अब्लासो जोङो बेखौ गारनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ
औ बेनि अनगायैबो जोङो आरो बाहायबावो जोङो जेबै इसोर सिबिनायाव जोङो आलारि बाथि सावनो थाखाय जोङो बे हाजोंनो बानायनाय आलारि बाथिखौ जोङो बाहायो। बेनि उनाव जोङो बयो धुना धुना सावग्रा बाथिखौबो जोङो बे हाजोंनो बानायजानायखौ जोङो बाहायो। ओमफखय दै गोथार सारनायाव बा सान्थि सारनो थाखाय जों जाय लथाखौ बाहायोबा जिदु बाहायो। बै जिदुखौबो जोङो बे हानिफ्रायनो मोननाय बा बानायजानाय आइजेंनिफ्रायनो जोङो बाहायनाय खौ जोङो नुनो मोनो बेबायदि बाहायो। माने गोबां जोंनि गेजेराव बिदिनो दो दोख्ला एबा हाजों बानायजानाय माखासे मुवाफोरखौ जोङो बाहायो आरो। जोंनि गेजेराव बा जोंनि समाजाव बाहायनाय बे हुदाया दङ दासिमबो। बा गोदोनिफ्राय दासिमबो जोङो बेफोरबायदि बाहायनाय हुदाया दङ।
नोंगौ
अ नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन। दो दोख्ला बानायनाय होनोब्ला माने बियो जोंनि जोंनि दानि इयुन जेनेरेसनावहाय जों इसिग्राब मानि बाहायनायखौ मोनफैयाखसै थेवबो जों खुगा थुनलाइ बुङोना जायखौ बेफोरबायदि खुगा खुगा बारस्लायबोनायखौ जों खोनाबोबाय थादों आरो नों थां जेरै बेबायदिनो गोबां बुंबोदों माने खोनाबोदों। जाय हानि दो दोख्ला बानायनायाव ओंखामफोर जायोब्ला आरो माबा मोनसे जाग्रा बेसादफोर जायोब्ला माने बेयावहाय जेबो देहाया नोस्थो जाया हय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि सावस्रिया जोंहा जेबो डिस्टार्ब जाया। नैबैफोरखौ जों खोनाबोदों आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जों जानाय लोंनायाव ल' बाहायनाय जाया माने दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि इसोर सिबिनायावबो गोबां समाव बाहायनायखौ नुयो आरो लोगोसे जाय जों खाथि गासा होननानै बुङोना नोंथां माने बै समावहाय बै थाइगिर बिखङावहाय सावोमोन। नाथाय आथिखाल आथिखालाव बेहाय जों माने बै थाइगिर बिखंफोरखौ नागिरबाबो मोननो थांलिया दंफां लाइफां लाइफांखौ मोननो थांलिया नाथाय जों आथिखालाव माने बै हाजों बानायनाय ना नोंथां नै बैखौ वहाय जों माने जोंनि आबादथिलियावहाय सावहैनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नोंगौ
बेबायदिनो माने बैफोर बाहायनायखौ जों नुबोदों आरो खोनाबोदों आरो। नाथाय आथिखाल बिथिङाव माने बैफोर दो दोख्ला बानायनाय एबा बानायग्रा सुबुंफोरखौहाय बारा नुनो थांलिया आरो नोंथां माने बिनिखायनो माने माने ओ दा नैबे सोलिफु मुगायाव जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय। जोंहा गोदोहाय हाजों बानायनाय ओ जेरै ओंख्रिफोर संग्रा जायखौ बुङो साराय नैबेफोरो
दो दोख्लाफोरजों बानायनाय जायोमोन नाथाय दायो बै सिलभार ना जायखौ बुङो जों लहाबो बुंनो हागोन आरो नोंथां।
नंगौ
बैफोरखौहाय जों गोदान टेक्न'ल'जि फैनाय लोगो लोगो माने बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो जाय जों ओंखाम संग्रा नैबेफोरखौबो गोदान आदब एबा गोदान बिगियानारिजों दिहुनजानाय जायखौ बुङो जों कुकार ना नोंथां। नै बेफोर बेफोर बुस्थुआ ओ जोंनि सुबुं समाजाव माने गोबां सोलायबोदों एबा सोलायबोगासिनो दङ' होननानै जों माने हमनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
आरो लोगोसे जों बै समावहाय माने बै ओंखाम एरग्रा जायखौ ओ बुङो गारबा ना बै गारबाफोरखौबो माने औवाजों बानायनाय जायखौ जों ओ बुङोमोन खादौ ना नोंथां बै औ जों गोदोहाय बै खादौफोरखौ बाहायनाय नुयोमोन आरो नोंथां। ओमफ्राय बेबायदिनो ओ आथिखाल बिथिङावहाय स्टिल निखौनो फ्राय बोसोर बोसोर नोंथाङा बुंलांनाय बायदि माने बोसोर बोसोर जेब्ला बियो जामगोन बायगोन अब्लासो माने बेखौ गारनाय जायो आरो नोंथां।
औ
ओमफाय ओ गोदोनि समावथ' बै हाजों बानायनाय माखासे दो दोख्लाफोरा ओ खम बाराद्राय गोबाव बाहायजायाबो नालाय बेनिखो बेफोरनि थाखायबो माने बैफोरखौ बाद होनानै बे दानि गोदान मुगाजों गोरोबनो नाजासै नामा नोंथां जों बेखौबो साननानै लानो हासै आरो नोंथां।
औ नंगौ।
आरो जों बुंनो थाङोब्ला बै दो दोख्ला बानायनाय माखासे जि बानाय फोर एबा ओ बानायग्रा जायगाफोर माने बेफोरखौ जों हाथाय बाजेरै ओ बांद्राय मोननो मोननो थांलिया आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेबायदिनो नोंथांनि मथेब्ला बै सोलायबोनाया आथिखालाव माबायदि ओ सोलायबोदोंखौ नोंथाङा सानो नों थां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ जोङो सोलाय ओ गोबां सोलाय खौ नुनो मोनदों मानोना जोङो समजों लोगोसे सोलायबोनांगौ जादों मानोना जोङो बै फोरखौ जोङो बिदि गले गले जोङो ओ सोलायबाय थानो एबा जोङो बाहायबाय थानो हाया मानोना आथिखालाव बैफोरनि माने बेसेननि थाखायबो जोङो बेखौ सोलायनो हाया माने बेसेना आथिखालाव माने गोबां जेखि जाया मुवा बेसादानो बेसे बेसेना गोबां जोङो बेखौ जुदि बेबाय- दि जोङो बोसोराव बोसोराव जुदि सोलायबाय थानांगौब्ला जोंहा गोबां माने रांनिबो गोनांथि जायो बेनि थाखायनो जोङो बे जाय मुवा बेसादा माने गोबाव सम जोरो बोसोर बोसोर बाहायजायो। बेनि फारसे जोंनि ओ गोसोआ बा जोंनि मानसिफ्रा ओ गोसो ओम बो बोलांदों आरो बैफोर मुवा-बेसादफोरा ओ बेनि अनगायैबो जोङो आथिखालाव जों औवानि सो नाथाय जोङो औवानि ओ माखासे ओ माखासे मुं आइजें-आयलाफोरखौ जोङो दासिमबो बाहायो। जेरै जोङो खां ओ माइरंखौ जोङो ओ सालिनो थाखाय जोङो सानद्रि लोगोसे जोङो बेखौ जावनो थाखाय जोंनो संग्रायखौ नोंथां थारगोन जोङो ओ बे संग्राय सान्द्रि ओमफाय बेफोर माने मोननै जिनिसा
नोंगौ
थारो होननानै बुंनांगोन आरो जों बर'फोरनि न'खराव बयनावबो माने ओ बेखौ गारनानै जोंनि ओ न'फोरा माने सोलिनो हाया आरो जों गामियाव बा जों गामियारिफोरा बा जों गामियाव रायजो जाग्राफोरा मानोना जोङो माइरं यावबो जोङो बेखौ नांथारगोन ओमफ्राय बायदिसिना जोङो मैगं थाइगंफोरखौबो जों बेयावनो दोनो ओमफाय जोङो सानद्रि होनोब्ला जोङो बेयाव माखासे समाव जोङो ओ गुरनानै मोननानै लाबोनाय बै नाफोरखौबो जोङो फोराननो थाखाय बे सान्द्रियावनो होयो जोङो बिनि गेजेरजोंनो ओ फोरानो ओमफ्राय ओ बेनि अनगायैबो आरो जोङो बिदिनो ना फोर लाबोयोब्ला जोङो बेयावनो सायनानै जोङो सानद्रियाव जोङो सुयो। मानोना सान्द्रिया दैया थाब सोरखियो ओमफ्राय आरो बिनि ओ मैला फोराबो सोरखिलांनो हायो नालाय गो गेसें जायो बिनि गुदुंफोरा ओ गोबां जायो बा गिदि गिदि जायो जायनि थाखाय जों बेखौ बाहायो आरो नोंथा।
नंगौ नोंथां नंगौ
थां जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै
जागोन नोंथां जागोन जागोन।